हेलौ हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादों नोंथाङाबो आंनि नोंथाङाबो आंनि बुंनायखौ खोनादों दा
औ खोनादों दे नोंथां आं नों थांखौ मोनसे आयदा लानानै फन हरनाय जादों बे आयदायानो जाबाय माइ गायनायनि बागै रायलायनाय आरोना
औ औ दाथ' माइ गायनायनि बोथोर सोलिगासिनो दोङो
बेनिखायनो आं सानबाय नोंथांखौ माइ गायनायनि बागै फंनैसो होनना होदो होननानै एरैनो फार्स्टआव मा खालामो खोथिया गायनायफोरखौ ओमफाय हालि एवनायफोरखौ एसे बुंना होदो
औ नोंथां दाथ' माइ गायनायनि बोथोर सोलि दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो नङा होनबा नों- थां थ' जोंनि न'आव बाबा आइमोना बांसिनानो ओ आबादजोंनो सोलियो आरो ना जोंनि न'खर रा स' आङो इसे एनो-एनला ओ मिथिगौ माइ गायनायनि बागै स' जों माइ गायनो थाखाय गिबियावनो खोथिया फोनानै लानाय जायो जेराव जों खोथिया फोनो थाखाय जि माइ जि ओ जाय माइखौ जों गायगोन बे माइ जोङो जेबलाय जोंनि फाथोनि बस्था थाया हो थायो होमबा नोंथां थ' मिथिगौ जानांगौ फाथोनि बस्था बे फाथोनि बस्था याव माइखौ सोनानै दैयाव सानसे बा साननैनि थाखाय सोमनानै दोनग्रो नाय जायो आरोना नोंथां फिर बेनिफ्राय बे दैनिफ्राय माइखौ बोख'नानै ओ जेराव सिदोब दोब जायगा थान्दा सिदोबदोब जायगा हायाव ओ बख' नानै गाजा ओंखारबोैयो आरोना नोंथां जाहाथे बेखौ फोनो मोजाङै बेनि बिफाङा ओंखारलाङो रज' रज'यो बेनि
औ औ नोंथांना माइ गायनायाव
नानै दुब्लियाव फोनाय जायो आरोना बेबायदिनो खोथियाखौ जोङो गिबियाव फोनानै लानाय जायो बेनि उनाव खोथियाखौ फोखांनानै जोङो माइ गायनो। थाखाय ओ जेराव माइ गायोन बे आबाद थिलिखौ जोङो खेबथाम हालेवनो गोनां हालेवनो नांगौ गिबियावनो खेबथाम हालेवग्रोना लानांगौ जाहाथे हाया मोजाङै जोंनो ओ हानि हासार होयो जाहाथे माइआ मोजां देरना याव मदद होयो बेनि थाखाय आरोना आरो लोगोसे बिदिनो बे जोंनि हाग्रा थाया होमबा हायाव बे हाग्रा खौ गिबियावनो फोथैनानै लानाय जायो जाहाथे बियो माइनि देरनाय माइखौ जौ देरनायाव हेंथा होआ आरो ना नोंथां बेनि थाखाय खेबथाम हालेवना लाखांनानै लास्टनि खेबथाम हालएव खांनायनि उनाव जेराव ओ जोबथि हालेवखनायनि हालेवखांनायनि उनाव जों माइखौ गायनाय जायो आरोना नोंथां जोंनि एरियायाव बेबायदिनो गायनाय जायो
औ नोंथांमोना हालिखौ मा जों हेवो ट्रेक्टरजों हेवो ना मोसौजों हेवो?
ओ गोदोनि दिनाव थ' जोंनि जों बर'फोरा बे हालएवनायखौ मोसौजों हेव मोसौजों होयो हालेवोमोन नाथाय दानि दिनाव गोबाङानो ट्रे- ट्रेक्टर जों हालि-हालएवनाय जायो आरोना दानि दिनाव मोसौजों हालएवनाय थांला आरो गिबि आरो ट्रेजरजों हालि ट्रे- टरजों हालेवनायावबो गिबियावनो ट्रेक्टर फिसाजों हालेवोमोन आगोलनि समाव नाथाय दाजों गिदिर ट्रेक्टर ओंखारनानै ट्रेक्टर फिसाजोंबो हालेवनो नागि गिरा नोंथां नोंथांनि नोंथांनि जायगायाव माबायदि खालामो नोंथाङाबो एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां
औ जोंनि जायगायावबो बिदिनो आगोल मोसौजों हेवनाय नुनो मोनोमोना आरोना मफ्राय ट्रेक्टर फिसाफोरजों बिदिनो मफ्राय दा गासैखौबो टर गिदिरजों हेवनाय नुनो मोनो जा माने मोसौफोर खौबो आजिखालि रेस्ट लानाय नुयो आरोना मोसौखौ बारा बाहायला मोसौ मोसौजों हालिहवोबा बारा आइ होआ माने ट्रेक्टरजों खामानिया थाब जासिनो नालाय ओंखायनोथ' मोसौखौ मानसिफोरा बारा माबा बाहायला।
दानि गोदान मुगा गोदान मुगायाव दावगाबोबाय नालाय बेनिखायनो मोसौखौबो गारबोबाय।
औ औ नोंथाङा नोंथांमो जां मोननाय माबाफोर माइरं दं नामा माने मा माइरं मोजां मोनो जानो
उम माइरंखौथ' आङो ना थांनाय बोसोरावहाय जोंनि बाबाया आ जोंनि दुब्लियाव मोनसे रोखोमनि माइ गायदोंमोन। जायखौ माइनाव होननानै बुङो आरो ना माइनाव ना माइ माइनाव ना मा मोनथाय मा नाम खौ बावबाय आरोना आं बिराद जोबोद गोथाव मोन्दों बे माइखौ माइरंखौ नथाय बे माइरंआ ना ओ जों जेरै ओ गोबां माइआनो गोबा जेनेबा मा मास मोननै गोबां थायमलायोना ओंगखारनो थाखाय नाथाय बे माइ या बिसोरनि रुजुनायाव जोबोद गोख्रैयै ओंखारबोयो आरो ना। स' बेखौ आबाद खालामनाया जोबोद ओ मोनसे ओ हे मोनसे खस्थ' गोनां खामानिखि मानो होनोब्ला जोंनि बे स खादाव एन्जर बेफोरो फैनानै बे माइ खौ बांसिन जानो नागिरो आरोना नोंथां नोंथां नों थांनि मोजां मोननाय माइरंफोर दङबा खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
अ आं मोजां मोइ मोननाय माइरङाथ' जोसा माइरं होनो बे खौ नोंथाङा मिथिगौ जाहाय औ औ जोबोद मोजां मोन। फिथाबो जायो ओ बिदिन लावदु फिथा बिदिनो बायदि बायदि फिथा बानायना जायो आरोना जों।
औ औ नोंथां।
बे माइरंखौ जों माने ओंख्रि ओंख्रिफोरजोंबो जायो। जानानै गोथाव मोनो ना थाय बे माइरंखौ बांद्राय जानो हाया आरोना एसेल' जानो हायो। नङाबा बांद्राय जाबा आंगायनाय मोनो।
उम नोंथाङा गोदोनि दिनाव मोनसे जे जोङो आसु माइरं बा माइब्रा माइरं जों बानायनाय सिनि सि ओंखाम एवनाय मोनजाफेरदोंनाफेराखै नोंथां?
औ मोनजाफेरबाय नोंथां जों साजों जायोमोन। मोन बे माइरंखौ नङाबा गाइखेरजोंबो जायोमोन।
दानि औ औ औ बे माइ माइखौ माइरंखौ जों गुबैयै दैज्लां बोथोराव बांसिन मोनजानो थाङोमोन ना नोंथां।
औ नोंथां बे माइरंखौ जों बैसागु बोथोराव माइब्रा रोसि बो बानायो मानसिफोरनो आलासिफोर फैबा बेखौनो होयोमोन बैसागु बोथोराव
औ नोंथां। दानि दिनावथ' गोबाङानो सोलायजोब्बाय।
औ सोलायनाय नुनो मोनबोदों नोंथां। नाथाय जोंबो बिखौनो ओ लाखि नांगोन बे जि सोलिबोगासिनो जों बेखौनो ओ मानिनानै लाखिनां गोन आरोना नोंथां। बावलांनोबो हाजोब ना।
बावलांनो हानाय नङा, मानो होनोब्ला बेबो जोंनि मोनसे ओ सिनायथि हिसाबैबो थानो हायोना नोंथां।
नोंथाङा माबाफोर सोंनो दंबावो नामा?
नोंथां, ओ नोंथाङा दा ओं मा खालामदों नोंथां?
औ आं बोथोराबो गरम नालाय गरमा बांबोगासि नो, दा आङो फेन सिंआवनो जिरायना दं। नोंथाङालाय?
अ अ। आङो, जोंना आब' थाबाथाय रुमाव फन रायलायनो हायाना ओंखायनो आङो बाहेराव जनानै रायलाय बायदों।
औ नोंथाङा, नोंथांमोननिथिं बोथोरा बोरै दा?
दाना जोंनि बेलि आं दा जि जायगायाव थायो बे जायगानि जाय- - ना, अखा होननायानो फैया। मा बायदि जायगा आं मिथि या आरोना‌ बेनि साखाफारा जायगाजों अखाया हानानै थाङो थेवबो जोंनि बे बे जायगायाव अखायानो फैया। लोगोसेनो बे बांग्रि होननाया फैबायानो थायो। आङो न'आव फन हरनानै सोंहरबा आइ मोना बुङो जोंनियाव बांग्रि फैयाखै। नाथाय जोंनाव बांग्रिं फैयो।
नोंथाङा बांग्रिंखौ बिराद गियो नामा?
बांग्रिंखौथ' आं एसेबांबो गिया गिनायालाय, थेवबो एसे मानो होनोब्ला बयबो होख्रावजोबनानै ओंखारनानै खारजोबोना।
औ औ आं बांग्रिंखौ बांसिन गियो। बयनिख्रुइबो। मानोना बे हा गावलांनानै मानसिया हाबलांबा बेखौ आं बांसिन गियो आरोना नोंथां।
औ औ आरो आवगायाव गोबां ओ निउस पेपारफोरावबो नुनो मोनदोंमोन, हाया गावनानै हानि सिंजों मान सिया हाबलांनाय।
औ बिदिनो रिसेन्टलि फिलिपिन्स नामा बि बे हादोराव फैदोंमोन बांग्रिंआ। बेयाव बिराद गिदिर फैनानै थांबाय। आं मेगनिटिउडखौबो बावबाय बे से मेगनेटिउद फैदोंमोनथाय।
औ।
ओमफ्राय खेबसे नेपालावबो बिराद गिदिर बांग्रिं फैना थांखांबाय, बिराद खहा खालामलांबाय बिदिनो बांग्रिंआ।
नेपालाव फैनाय बांग्रिंङा नोंथां। औ।
बिराद न' बां सेफायलांबाय मानसिफोरनि, बिदिनो बांग्रिंआ बिराद खहा खालामलाङो मानसिफोरनि, लाइफआव।
औ नोंथां आंनि सासे लोगो, मिज'रामनि लोगो आरो ना बे लोगोआ बुंदों जे बिसोरनि जायगायाव बांग्रिं होननायानो फैया, दिनैनिफ्राय खेबसेबो बे बांग्रिं मोनफेरा जोनोम जानायनिफ्राय, नाथाय जोंनि बे आं दा जे जायगायाव थायो बे जायगायाव फैनानैसो, गिबि खेबनि थाखाय बांग्रिंनि एकस बांग्रिंनि बांग्रिं मोनफैदों आरोना बेखाय आं बेखौ होनानै जोबोद गोमोहाबदों मा जाहोननि थाखाय बेबायदि जाखो
बे नों नोंनि लोगोआबो बांग्रिंखौ बिराद गिदों नामा नोंथां?
औ औ औ उन्दुना थानाया बिसनानिफ्राय खारबाय‌
औ औ
मोजाङानो।
औ
ओमफ्राय नोंथाङा आरो माबाफोरजोंनो दंबावो?
ओ नोंथां आंनावथ' दा सोंनो गोनां जेबो गैथ'ला।
औ नोंथांजों रायज्लायना जोबोद मोजां नांदों।
आंबो नोंथांजों रायज्लायना जोबोद मोजां मोनबाय जाहाथे बेबायदिनो नोंथांजों रायलाय फैबाय थानो मोनथों इयुन समावबो
औ आंना रायलायनायफोराव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा एसे माबा बादो
जुदि आंनि रायज्लायनायाव गोरोन्थि जादोंबा
नोंथांनाथ' आं बिराद मोजां मोनो नोंथांनि रायलायनायखौ।
औ औ नोंथांनाबो जोबोद मोजां जायो गुबै बर' बायदि।
ए बिदिनो जों उनाव रायलायनो मोनबाय थाथों।
औ दे होमबा ना नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोनथों नोंथां।
औ गोजोन्थों।